हेल
अ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
अ दा लाइमोन बैसोनि बागै सावरायनोसै नोंथां
औ नोंथाङा सावरायजागोन नोंथां थारैनो
औ लाइमोन बैसो होनोब्लाथ' जों मिथिखायो
औ नोंथां
सेंग्रा सिख्ला
औ
सम होननानै मिथियो
औ नंगौ नोंथां
साफा सेंग्रासा एबा सिख्लासाया लाइमोन बैसोआव मोगा मोगि जायो
औ
बेनि जेथोगोनां गोसोथियारि गोसो सान्थायाइ आरो आखल आखु खुवारि बिथिङाव बायदि मैया जेथोगोनां
औ
आरो बे लाइमोन बैसोआव जोबोर खैफोद गोनां बैसो उ बै समाव हौवा हिनजावसानि जिउआ गोबारै खारथायनि सोलायथाइफोरखौ हमथानो थाखाय मोजां फावा आरो नांगौ रोखोम सोलोंथाइनि गोनां जायो नङाब्ला जिउ खारथायाव बायदि रोखोम बेले बेे नायनि थासारि फैनो हागौ लाइमोन बा बैसोआ जाबाय गोदान जांख्रिथायनि बैसो
औ औ
लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइ राहाया नांगौ बायदि जानाया थारैनो गोनां होननानै जों सानो बेनिखायनो लाइमोन बैसोआव एसे बिमा बिफा एबा न'खरनि बाय बाहागि गेदेर मानसि बिसोरो एसे नोजोर खालामनांगौ जायो
औ
जों लाइमोन बैसोआवनो जोंनि जिउखौ मोजाङै दाना लानो नाजानांगौ जेरै जेरैहाय जों फरायनांगौ समाव मोजाङै फरायना लानो रोंनांगोन जाय समाव जागोन बिमा बिफा एबा सोरबा गेदेर मानसिया मायब्ला बुङोब्ला जों बेखौ खोनासंनांगोन
औ नंगौ नोंथां
ओ लाइमोन बैसोखौ मोनसे महर सोलायनायनि बैसो होनना बुङो लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला जि जिसे बैसोनिफ्राय जिदाइन जिगु बोसोर बैसोनिखौनो लाइमोन बैसो महरै सिनायनाय जायो
औ औ नोंङो
लाइमोन बैसोनि जौगासारथायखौ गोरलैयै हमदां हायो
औ
लाइमोन बैसोआव गोसो थियारि गोहोआबो जौगासारो उन्दै बैसोनि गुबुननिफ्राय सोलोंनाय सोलोंथाइनि सोलायै गावनि बिजिरनाय गोहोजों बानजायथावै साननो हानाय गोहोआबो जौगासारो
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
औ लाइमोन समावनो सुबुंनि गाव आंगो सानथाया सोमजिखाङो।
औ
लाइमोन बैसोआव इयुन जिउनि जोबोर गोनांथियारि फुंखाफोरखौ बुथुमना लानो हायो।
औ औ
आरो रोंथाइ लुबैनाय एबा नांगौ बायदियै। गाव गावनि लामाजों जिउ लामायाव दावखोनो हायो।
औ औ।
औ। मानोना सोलोंथाइया जाबाय समाज सोलोंनायनि मोनसे गोहारि बिजों लाइमोन समाव सुबुंनि बादि सोलो जिउ राहाया बाङो।
औ।
मिथिंगानि सोमोन्दै गोथौयै मिथिनो थाखाय बिसोरो आथुर जाबोयो। उम। समाजनि फारसेबो बिसोरो मिथिनो लुबैनाया बांलाङो। ओ बाइक औ
औ नोंथां नंगौ।
औ बायदि मोनदांथि आरो। हाबिलानि फिथाइ महरै लाायमोन गोसोआव सोमजिखांनाय। गुलाय गुजायनि थाखायबो बायदि रोखोमनि नांगौथिया नुजाफैयो
औ औ नोंगौ।
लाइमोननि गोसोथियारि गोसो सान्थायारि एबा। नांगौथिफोरखौ सुफुंनायनि थांखि सोलोंसालि आरो न'खरनि गेजेराव गोख्रों सोमोन्दो लाखिनाय सोलोंसानि बायदियाव गोनांथि होनाय जायो।
औ औ
बे सोलोंथाइया सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बांसिन। फिथाइ गोनां जागोन।
औ नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां दा लाइमोन बैसो होनना बुङोब्लाथ' गोबांखौनो नोंथाफोरबाय हाबाय ना ना नोंथां।
औ औ नोंथां
दा जोंहा लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला जोंहा बायदिसिना जेरै जोंहा जों लाइमोन बैसोखो जिथाम बोसोरनिफ्राय जोङो जिदाइन बोसोर बा नैजि बोसोरसिमहाला जों लायोमोनसखौ हनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
दा बे लाइमोन बैसो समावनो जोङो जोंनि बायदिसिना थांखि बा मावनाय दांनाय खामानि जोंनि फरायनाय सोलोंथाइ लानायनि बेलायावनो होन बा बायदिसिना साख्रि बा नों जिउ खुंनाय राहायाव बेफोरखौ जोङो माने लाइमोन बैसो समावनो दाखाना लानांगोन आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां
मानोना जोंहा लाइमोन बैसोआव जोंहा मावनो हानाय जोंहा गोहो बोलोफोरा नांगौ जखानि थायो जोंहा ना नोंथां
औ नोंथां।
बिदिहायनो जोंहा जुदि लाइमोन बैसोआ बारग'लाङोब्ला अब्लाना जोंना देहाफोरा रुइलांनो हमो बा जोंनि देहाया लोरबां जालाङो उनावहाय अब्लाना जोङो बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो मावनो हानाय नङा आरोना नोंथां
औ नोंथां
दा लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला गोदोनि जोंहा साइन्टिस्ट बा बिगियानगिरिफोरा मोनसे फरायसंना मोनबाय जे जोंहा सुबुं माहारिनि बयनिख्रुइबो गिथावनासिन सम बा बयनिख्रुइबो मोजां समायनासिन समानो जाहबाय जोंहा मा लाइमोन बैसो नङा होमबा दा बै लाइमोन बैसोखौ नोङो गिथावना गिथावना गिथावनाखौ नों माबोरैहाय बारग'हरगोन नङा होमबा नोङो नोङो नोंनि बे जिउ मोनसेखौ बा नों थांना थानायाव नोङो उनावहालागै नों नोंनि जिउखौ माबायदि दागोन नों गाब गोनां लाना लानो हागोन ना नङा गाब्रयै दुखुनि दुखु गोनां जिउ दाना लानो हागोन बे जोंहा लाइमोन बैसो समावनो जोंहा बेखौ थिरांथा खालामनो हायो आरोना नोंथां जेरैबायदिहाय जों जुदिनो लाइमोन बैसो समाव बैसो थानाय समावनो जुदिनो जोङो बै लाइमोन बैसोनि बायदिसिना बारहुंखा बारनायजों जोङो जुदि गोजावलाबायोब्ला नोंथां जों लाइमोन बैसोनि लाइमोन बैसोआ थिननाय बायदिै जों जानला मोनानला खामानिफोरखौ जुदि जोङो मावलाबायना लायोब्ला जोंहा उनावहाय मा जागोन जोंहा जिउ खुंनाया राहाया जोबोद माने गोब्राब जागोन आरोना नोंथां जेरैबायदिहाय जों उनावहाय बैसो जानाय लोगो लोगोनो जोंहा अब्लानासो जों बायदिसिना साननानै जोङो टेनसन बा सिन्था नााजानांगोन आरोना जोंहा आथिखालनि जुगावबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो नुबोनो मोनदों मा लाइमोन बैसो समाव जोंहा बिदिनो सेंग्रा बा सिख्लाफोरनि गोसोआव बायदिसिना रं बिरंनि सावगारिफोरा जोंहा नुजाफैयोना मोजां सानस्रि बा गाज्रि सानस्रिफोरा दा बुंनो थाङोब्ला लाइमोन बैसो समाव मोजां सानस्रिनिख्रुइ जोङो बांसिन गाज्रि सानस्रिफोरखौसो जोङो मा खालामना लायो बोजबना लायो आरोना नोंथां मा खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथां औ औ औ नोंथां औ नोंथां खोनादों खोनादों ओमफ्राय जोङो मानो बोजोमना लायो होनब्ला जोंहा लाइमोन बैसोआानो जोंखौ बेखौ थिनखायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
जेरैबायदिहाय जों गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबायदि नुयो लाइमोन बैसोआानो जोंनि आखल दानाय बा जोंनि जोंनि बा जिउखौ दानायनि मोनसे सम ना नोंथां गोनांथार सम दा बे समाव जोङो मा खालामना लायो गोबाङानो जोङो लाइमोन बैसोनि फाखनाव जोङो बुसुमजायो आरोना नोंथां जेरैबायाददिहाय जोंहा लाइमोन बैसो समाव मा जायो गोबाङानो गोसो थोनाय बायदिसिना गोसो थोलायनाय बिदिनो गारि लानाय फांफुं गिदिंनाय जौ सेरेब लोंनाय ना नोंथां खोनादोंना जौ सेरेब लोंनानै औ औ बेरायथिंलाबायनानै जोङो गावनि जिउ दानायाव जि जोङो लेखा फरायनांगौ बा जोङो बायदिसिना खामानियाव मुखुब थानांगौ बेफोरखौ जोङो बावलाङो आरोना नोंथां दा जोङो बेनिखायनो जोङो बैफोरखौ गाज्रि साननायफोरखौ जोङो लाइमोन बैसोआव गा ओंखारनो हानांगोन आरो जोङो मोजां साननायफोरखौ जोङो लाबोनो हानांगोन आरो ब्रेनाव अब्लानासो जोंहा मा जागोनलाय जोङो उनावहाय जोङो थांना थानायाव उनावहाय जोङो जिउखौ आलो गोजोनै रायजो जालांनो हागोन आरोना नोंथां जोङो जेरै बायदिहाय रां खामायनायनि बेलायावनो बुं जों जुदिनो सम थानायावनो बा लाइमोन समाव जोङो जदिनो रां रुफाफोरखौ आरजिना लानो हायाब्ला आखलफोरखौ दाना लानो हायाब्ला जोङहा मा जागोन उनावहाय जोंहा बोराय सम जायोब्ला जों बेफोरखौ दानो हानाय नङा आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
जेरैबायदि जोंहा बुंनाय जायो औवाखौ जोङो गोरलैयाव फदबनो हायोोना सार देरबा फोदबनो हाया ना होनोंथां बबबा मोनसेखौ जोङो गोरलैयाव फुदबनो हायो माने बिनि ओंथियानो जाहैबाय जोङो लाइमोन समाव जोङो गाज्रि आखल जायोब्लाबो जोङो बेखौ फोसाबफिननानै लानो हायो आरोना नां आं
औ नोंथां औ
नाथाय जोंहा जेब्ला रागोन बा जोंहा बैसो जागोन अब्ला जोङो बेखौ फोसाबनो हानाय नङा आरो ना नोंथां मानोना जोंखौ समान नेबाय थाया जोङो समजों लोगोसे खारफानो हानांगोन समजों लोगोसे खामानि मावनो हानांगोन बेनोसै आरोोना नोंथां बेनिखायनो जे जोङो गासैबो लाइमोनफोर फोर जोंहा लाइमोन बैसो समाव गाज्रि साननाय हनायखौ ज्राब गारनानै जोंहा मोजां हिस्रि बा मोजां साननाय हनायजों जोङो खामानिफोरखौ मावनांगोन
औ नोंथां
सम थानायावनो लेखा फरायना लानांगोन ना नोंथां
औ औ नोंथां
औ बिदिहायनो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाय समफ्राबो जाना फैबाय नोंथां ना नोंथांनिफ्राय बिदिनो लाइमोन बैसोनि सोमोन्दै जोङो आं मिथिनो मोना जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै
सिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां
अब्ला नोंथां जोङो फनखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै ना नोंथां फनखौ
औ दे नोंथां औ
उन उनावफोर मालाबफोर सम मोनोबा जों रायज्लायफिनसिगोन ना नोंथां औथां गोजोननाय थाबायसै नोंथां
अ गोजोननाय थाबाय